हेलौ नोंथां।
औ खोनादों
हेलौ खुलुमबाय नोंथां औ औ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिबो
औ जों दा सावरायना लानाय आयदानि बागै जोङो फं नैसो सावरायनो सावरायनसै जोङो दा सावरायगोन जोङो दा बेरायनि बेरायनायनि सायाव सावरायनसै आरोना
नि सायाव
औ दावबायनायनि सायाव नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां दावबायनायाथ ओ गासैबो सुबुंफोरनि मोजां बा गोदान गोदान जायगा दावबायबा मोजां एक्सपिरियेन्स जायो गियाननि गियानबो मोननो हायो दाब दाब जायगायाव बेरायनानै बे जायगानि मिथिंगायारि थासारि मिथिंगायारि समायना महर बा बे जाय गानि आबहावानि सोमोन्दै बा बै जायगानि मान सिफोरनि सोमोन दै सुबुंफोरनि सोमोन्दै मोन मोनो गोदान जायगायाव थांब्ला बा बै जायगानि आसार खान्थि माब्रै बै जायगानि मानसिफ्रा थायो बै जायगायाव थानाय मानसिफ्रा मा जायो मा खामनानै मोजां मोनो मा मावो बा माब्रै जिउ खुंलाङो फरायनायफ्रा माबोरै बैनि ओ देहा फाहामसालिफ्रा माबोरै बा बैनि औ हान्था मेला नि राहायानो माब्रै बेफोरखौ गासैखौबो मोन्थिनाय जायो। दावबायनायावहा बेखायनो गोदान गोदान जायगा दावबायनाया मोजां। नोंथांमोननि बा आंनि ओ गियाननि थाखाय मोजां आरो जों मोजां गोदान गोदान गियान मोननो हायो। बा एक्सप्रियेन्स मोनो नंगौ।
नोंथाङा आंनियाव माबाफोर सोंलु सोंनो सानो नामा?
औ आं बेखौनो सानदों नों थांनाव दैया नोंथाङा जायगा बा दावबायनानै माब्रै मोनो? गोसोआव मोजां मोनो ना ना माब्रै एक्सप्रियेन्स लायो औ।
औ आंथ' ओरैनो दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो आङो दावबायनानै गोबां उम रोंगौथिबो आं मोनदों। जाय रोंगौथिया जोंनि सोलोंथाइ लानायाव जोबोर हेफाजाब होयो। जेरै जोंनि दावबायथिनाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो लावखार ओंखाम जानाय बायदियैनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनायनि बेबा बिनो जोङो जेरै सुकि, दारागाव, मैना फुख्रि, काजिरङा, उम मानास नेसनेल पार्क बेफोरबायदियाव जोङो बेरायहैनानै जोङो गोबां सोलोंथाइनि रोंगौथि मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नंगौ।
औ।
नोंथां नंगौ आरो उम नोंथाङा काजिरङाफ्राव थां फेरबाय नामा?
थांफेरबाय आंखो उम।
नंगौ नोंथाङा काजिरङायाव थांनानै माबोरै मोनखो?
काजिरङायाव थांनानैथ' आङो जोबोर मोजां मोनदों नोंथां काजिरङायाव ओरैबायदि जायगाफोर जायगाफोर नुनो मोनो काजिरङायाव जोबोर हाग्रा बंग्रा ओम जिब जुनार दाउसिन दाउला गुबुन गुबुन रोखोमनि ओम जुनारफोर नुनो मोनो ओम बेजों बेवहाय जोङो काजिरङायाव हाबनो गोनां जायोब्ला ओम जोङो बेवहाय ओम गारि बे गारि बेलेग हमनानै जोङो काजिरङा सिङाव दावबायनो गोनां जायो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा मोनथिगौना ओ जोंनि आसाम हा दोरसायावहा मोनबेसे हाग्रामा दङ बा नेसनेल पार्क दं?
आंनि आंनि सानदांथि बायदियै जोंनि आसाम हादोरसायाव ओम हाग्रा हाग्रामा फोरा ओ ओ काजि-काजिरङा नेसनेल पार्क इनिफ्राय ओम थिग मानास नेसनेल पार्क बेबोरबायदिनो आरो गुबुं गुबुन गुबुन दावबायदिङाफोर दावबायदिङाफोर जोङो नुनो मोनो जेनेबा बेरायनो मोनो आं बेखिनिखौनो मिथियो नोंथां।
फोरमायनोसै दायो
औ दौ फोरोम
जोंनि आ जोंनि जोंनि हादोरसा आसाम आरो जोंनि हादोर भारत बे मोननै हादोर ओ सरि बे भारत हादराबो आरो जोंनि आसाम हादोर हादोरसा बेनि आसा ओ बे मोननै ओ हादोरसा आरो हादोरानो जोंखौ सिक्रिथि होयो आरो गनायथि होयो हाग्रामा बानायनो थाखाय जेरै जोंदि औ आसाम हादोराबो हा हादोरसायाबो गावबा गाव हाग्राखौ जों हाग्रामा बानायनो थाखाय सिनायथि एबा गनाय थि होनो हायो जेरै जोंनि आसामाव हादोरसायावहा दासिम ओ मोनदाइन ना मोनस्नि जाबाय खोमा र आं साननि दै नोंथाङा एसे गोसोआव लाखि औ जेरै सोनाबनिफ्राय फैनोसै जों ओ सो सोनाब ओ माने आसामनि सोनाबनिफ्राय सोनाबथाराहायदिं दं जोंहा रायमना हाग्रामा बेयो जाबाय कक्राझार जिल्लायाव दं औ बिनि उनाव जाहै फ्राय सिखोना जोहोलाव हाग्रामा बेयो जाबाय सिख ओ खा मामोन बे बिसमुरि ओरै सल-सलपारा उल्टापानि होननाय जायगायाव दङ। बि जाय ओ बे हाग्रामाया कक्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला एसे गोलैयो गोसोया जिलानि एसे गोलैयो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जाहैबाय ओ मानास हाग्रामा
औ
औ मानास हाग्रामानि उनाव जाहैबाय नोंथां ओ
अरां हाग्रामा। अरां हाग्रा मानि उनाव जाबाय नामेरि हाग्रामा
औ औ
नि उनाव जाहैबाय नोंथां ओ दिब्रु सैखआ हाग्रामा
औ औ
औ आरो बिनि उनावनो जाहैबाय जोंनि नै वर्ल्ड फेमास मोन से थसे गोनां गं गोनां थसे गं गोनां गान्दा मोननाय जायो बेहाय। बेनो जाहैबाय काजिरङा हाग्रामा औ औ बेखिनियानो दं आं मोन खिनियाव दासिम जोंनि आसाम हादोरसायाव हाग्रामाफोरा ह नोंथांङा ओरै काजिरङा हाग्रामायाव थांनायावहा मा मा जुनाद नुबोदोंमोन
थ आंथ काजिरङा हाग्रामाया थांनायाव गोबां जुनार नुबोदों उम्म जेरै मै मै हाग्रानि मैसो मोसौ गान्दा बेफोर मैदेर बेफोर जुनारफोर दोंमोन नोंथां
नोंथांङा माने माबा ओ साफारि खामदोंमोन आरोना? गारि जिब साफारि ना मैदेराव गाखोना थांनाय? औ जिब साफारि खामनायाव बेसे रां लादोंमोन?
जिब साफारि खालामनायावथ रांखौथ आंङो नोंथां बावगारबाय रां लानायखौ। ओ औ
ओरैनो आं खोनानाय मोनदोंबा आं काजिरङा नेसनेल पार्कआव काजिरङा हाग्रा मायाव आं सिङाव हाबफेराखै नाथाय आं लामा लामाजों बेरायलांदों आं आंनि लोगोफ्रा सिगाङाव थांनायाव आं बिसोरजों नुदोंमोन आरो सिगाङावहाय खि आ जि जिब साफारि खामनायाव बेसे लादोंमोन होननायाव बिसोरो बुंदोंमोन थामजिबाजौ थामजिबाजौ ना थाम रोजा बिदि बुंदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिसोरो साब्रै औ। साब्रै ना साबाग गाह होदों जिबआव ओमफ्राय साब्रैजों साब्रैजों औ साबा गाखोजायो। साबाजों बिसोरो बेरायदों मोनसे रेन्जल बेरायहोयो नामा जेरै काजिरगङा नेसनेल पार्कआव दङ बुरा सापुरि रेन्ज दङ आरो कहरा रेन्ज दङ
औ
बायदि आ बे मोननै रेन्जखौ खोनादों औ खहरारि रेनजा बांसिन गिदिर होननाय खोनादों आङो नंगौ नोंथाङा मिथिगौ ना? काजिरङा हाग्रामायावहा मा जुनारखौ बांसिन मोननाय जायो
हाग्रामावहायथ जोङो ओरैनो गं थसेयारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा होननानै मिथिनाय जायो। बेनि अनगायैबो आंनि सान मोनदांथि हिसाबै मैखौ बांसिनै मोननाय जायो खोमा
मै मो औ मै मोख्राफोरखौ बेखौ बांसिनै जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नंगौ। बुहुमनि मादावनो बयनिसायबो थसे खम गोनां गान्दा मोननाय जायो काजिरङा
औ काज औ औ नंगौ
काजिरङा हाग्रामायाव थरसे गं गोनां गान्दाया बांसिन दङ। बुहुमनि गेजेरावनो औ बेबायदिनो नोंथाङा पबितरा। वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिखौ खोनादों नामा
औ खोनानो मोनदों नोंथां
औ बे हाग्रा बा बेथहाग्रामा नंला नेसनेल पार्क नङा बियो वाइल्ड लाइफ सेंसुरि होनना बुङो औ। पबितराया जाहैबाय नोंथां मरिगावआव दङ। मरिगाव जिल्लायाव औ बेहाय वाइल्ड लाइब सेेनसुरि नालाय पबितरा वाइल्ड लाइफ सेेंसुरियावहाय थसे गंगोनां गान्दाखौ बांसिन मोनो। खिन्थु बिनि पपुलेसना सुबुं माने अनजिमाया बांद्राय नङा नाथाय बिनि डेनसिटि होनना बुङा जितु ओ देनसिटिया बां फिन आरो।
औ।
बेबायदिनो मोसाखौ खोनादों नोंथाङा रयेल बेंगल टाइगार होनना बुङो जे मोसा खौ मोसाबो मोननो थाङो। काजिरङा हाग्रामायाव। बेे रयेल बें रइल बेंगल टाइगार नि अनजिमाया गोबांथार काजिरङा हाग्रामायाव बियो बिनि अनजिमाया जौसेनिबो बांसिन दं। आसामनि जेसेबां हाग्रामा दङ बिनि मादाव बयनिबो माद दावहाय काजिरङा हाग्रामायावनो बांसिन मोस मोसा ओ मोसा मोननाय जायो। मोसा गिदिरा बे रयेल बेंगल टाइगार होनना बुङो जेखो। बेखौ बांसिन मोननाय जायो बे खायनो। आरो दायो नोंथाङा औ। औ बेबायदिनो ओ जोंनि हाग्रायाव मोजां गोबां बायदि रोखोमनि जिब जुनार मोननाय जायो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां आरो ओ जिथुबा फुख्रिफोर थायो बिलो बिलोमा बेफोरखौबो हाग्रामायाव मोन फोरनो मोननाय जायो बेफोरावहायबो ना हमनो हाया जों रायजोफ्रा थांनानै ना हमनो हाया माखासे बेवहाय रेस्ट्रिकसनफोर थायो आरो बेनो। औ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जों सानैनि रायलायनायखौ एसांखिनियावनो
औ खोमा होनदों?
औ जोङो सानैनि ओम सम समखिनि
अ औ समा जाबाय जाबाय नंगौ नोंथां एसे औ दे दे नोंथांजों सावराय नानै मोजां मोनबाय। गोजोन गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां खुलुमबाय।
गा